औ नोंथां।
ओ नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबा आंनिखौ खोनादों जानांगौ
बिदिब्ला नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नाजावना लानाय जाबाय नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ जोंनि ए बर' समाजावहाय दाउ अमा फिनायनि बागै माबोरैहाय फियो बेनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ नोंथां बिदिब्ला आङो गिबियावनो सावरायग्रोना बा फोरमायग्रोनानै होनोसै नोंथां जों जोङो दाउ अमा फिसा दाउ अमाखौ जोङो माबोरैहाय फिसियो
औ नोंथां सावरायजागोन
जोङो दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? ओ जेरैहाय जोङो दाउ अमा खौ फिसिनानैनो गावनि न'खरखौ गोदोनि आइजोफोरा बा सुबुंफोराहाय सामलायबोदोंमोन नाथाय दा दानि आथिखाल मुगायावबो जोङो गोबां आइजोफोरखौ खौनो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानैनो गावनि न'खरखौ सालायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरोना नोंथां गोदाय जो बेबाय बिदिनोहाय अमाखौ फिसिनोबोला जोङो गुबुन दा गुबुन सोरनिफ्रायबा नङाबा जोङो बाजार बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरोना नोंथां बेखौ लाबोखांनानैहाय जोङो बेबायदिनो गोदो गोदाय थ' जोंनिया सेरेब बाजखाय सावखायोमोन नङा होमबा नोंथां बे बेनि सावखोन्दा फ्रि जायखौ जों बुङो बेजोंनो जोङो अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां बा जोङो बेबायदिनो माइरं बायदि बायदिसिना बा हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै थास' बेफोरखौ फि रुनानै जोङो अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरोोना नोंथां लोगोसेनो जोङो ओ माइ संनानै जे ओंखारनाय गुन्दै बेजोंबो जोङो अमा फिसिनायखौ जोङो नुबोदों। आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो दाउ फिनो थाखायबो जोंनो ओ दाउनि जोलैखौ नांग्रोगोन आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो बे दाउनि जोलैखौबो ओ बबिनिफ्राय मोनगोन होनोब्ला जोङो बेखौबो बाजार बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनांगोन बा जोङो सोरनिबा न'निफ्रायहाय जोलै लाबोग्रोनांगोन आरो ना नोंथां। बेनो जोंनिया जेब्लाना बियो बिदै दैगोन अब्लाना बेनिफ्राय फिसा ओंखारनानैनो जोंनिया बेबायदिनो ओ बारायनानैहाय दाउ दाउखौ जोङो लानाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
होनोब्ला जोंयाव गोबां बिथिङावनो जौगाबाय नङा होनबा नों थां जेरैहाय जोङो ओ अ मानिनो फार्म खुलियोबा जोङो बयलारनि फार्म लकेल दाउनि फार्म बा जोङो बायदिसिना बोरमा मोसौ बेनि फार्म खुलिनानैनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नों थां दानि जुगावहाय बेबायदिनोहाय जोङो रां आरजिनानैहाय गावनि न'खरखौबा सामलायलांनो हायो बा जोङो लोगोसे ये फरायनायखौ लांफानांनै बाबो जोङो बेबायदि बिजनेस लाइनावबो जोङो हाबनो हायो जेरैहाय जोंना दानि आथिखाल मुगाफोर मुगायाव नायोब्ला जोङो गोबां लाइमोनफोरखौनो बेबायदि ओ खामानियाव मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नों थां ना बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो ससियेल मिडिया बा बायदिसिना साव जोङो गोबां नुनो मोनो जे जोङो ओ बोरमानि फार्म खुलिनाय बा ब्रयलारनि फार्म खुलि खुलिनाय बा अमानि फार्म खुलिनानैहाय जोङो बोसोरावनो ओ नै लाख बा थाम लाख बा बा लाखनि हालागै जोङो खामायनो हायो आरोना नों बेबायदिनोहाय जोङो दानिया आथिखाल मुगायाव दाउ अमाखौ बेबायदिनो फाराम खुलिनानै गोबांखौनो मावनायखौ जोङो नुनो मो मोनो आरोना नोंथां ओ गोदो गोदायथ' जोंना बेबाइदि फाराम खुलियामोन मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय बेबायदिहाय गोबां फाराम खुलिनायखौ जोङो नुनो मोनामोन ओ जेरैहाय जोङो न'आव न'नि थाखाय जोङो जानो बा मागो दमासि फैबा बा जोङो बैसागु फैबा जानो थाखाय मासे फिनानै लायोमोन। बा बेनि थाखाय जेरै जोङो संसार जानायाव नांगौ जायो। बुम नांगौ जानाय समाव जेब्ला बेनिफ्राय जोङो बेखौ फाननानैहाय ओ गरसे गरनै रां मोनगोन साननानै बेबायदिनो गोदो गोदायो ओ दाउ अमाखौ फिसियोमोन। आरो नोंथां दा जोंङो आथिखाल मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोंना दानिया गोबां गोदान गोदान आदब बा खायदा लानानैहाय जोङो ओ दाउ अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना नों नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो दाव फिनायनिबो बा ओ बो मोसौ ओ अमा फिनायनिबो जोंना गोबां टेकनिक ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो दानि मुगायाव गोबां ट्रेनिं होनो फैयो जेरैहाय जोङो अमानिनो ट्रेनिं मोसौ ओ मोसौनि ट्रेन ट्रेनिं बा बयलार दाउनि ट्रेनिं बेबायदि ट्रेनिंआवहाय जोङोखौ गो ओ सिखायनानै हरखायो आरोना जेरैहाय जोंनो ओ बेमार जायोबोला जोङो माबोरैहाय दाउ अमाफोरखौहाय जोथोन लानांगोन बा जोङो बेमार जायोबोलाहाय बेनो मा मा मेडिसिन बा मुलि होनांगोन बेफोरखौ जोंना दा निया आथिखाल मुगायावहाय गोब ओ गोबां ट्रेनिं होनो फैयो आरोना जेरैहाय जों दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोङो सरकारनिफ्रायबो बेबायदि ओ माखासे खामानि माव नो थाखाय जों रां हरनायखौ जो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय दाउ अमा फिसिना नानै बिसोरनो रांखौहाय गिबियाव बिसोरो दाउ अमा बायनो थाखाय गिबियाव रां हरग्रोगोन बेनि उनावहाय जों नोङो जेब्ला ओ साक्सेस जागोन अब्लाना बे रांखौहाय बिसोरनो हरफिननांगौ आरोना नों थां बेबायदिनो दाउ अमाखौ फिनाय जायो आरोना नोंथां बिदिब्ला रोंनोबो नोंथाङा फोरमायना हो नो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां। जोंहा बिदिनो ओ नोंथाङासो होनलांनाय बिदिनो दाउ अमाखौ बिदि रोखोमैनो जोंनि ओनसोलावबो फिसिनाय जायो नोंथां। दानि मुगायावथ' ओ बिदिनो जोंनि गोबां बर' आइजोफोरखौ जोङो नुदों बिदिनो सोर खारनिफ्राय ओ
एसे गोसा होननो हाबावगोन नामा नोंथां आङो बांद्राय एसेबां खोनानो मोनाखै।
औ हागोन नोंथां। बिदिनो ओ फिसिनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो ओ जोंनाहाय ओ गोबां आइजोफोरा दा दानि मु ओ दा सोलिबाय थानाय समावहाय जोंना गोबां दाउ फिसिदों बेफोर दाव खौ फिसिनो थाखायहाय सोरखारा जोंनो दाउ फिसानिफ्राय ला नानै जोंनो ओ लाइट बायदिसिना जानाय आदार बेफोरखौ जोंनो हरखाजोबो। ओ बु उनावहाय जोंना दाउ फिसाया जेब्ला देरो अब्ला जोङो फाननो जायो बेखौ फा फाननानैहाय जोंना एसे खम रां हरब्लानो जोंना ओ जायो बेनि थाखाय
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ बिदिनो जोंना दाउ फिसिनो थाखाय गिबियावनो जोंना गंसे गग्रा न'नि गोनां थि जायो बे गग्राखौहाय जोंनिया औ बे गग्राखौहाय जों निया हा दानि ओ गोदान मुगाजों गोरोबनाय ओ गोबां गुबुन गु बुन एबा गो गोरान रोखोमैहाय बे गग्राखौहाय लुनाय जायो। जेरैहाय जोंहा ओ औ जे जेरैहाय जोंहा दाउ फिसिनो थाखाय ओ दाउनि दाउ ओ बिदिनो दाउखौ बेसेबां ओ बुरजा फिसिगोन बेखौ लानानैहाय जोंहा न'खौ ओ बानायनानै लानाय जायो। बिदिनो न'खौ बानाय खाङोब्ला औ बिदिनो जोंहा न'नि बेराखौहाय ओ थाम एबा ब्रै फुट होनाय जायो बेनि उनावहाय जों हा बे साइ गोजौआवहाय नेट बायदिसिनाखौ होनानै ओ खाथेनाय जायो जाहाथे जोंना दाउ फिसाफोरा ओ बार एबा जोंनि
हावाखौ मोनो बेनि थाखायनो जोंना ओ बिदि खालामनाय जायो औ बि ओ आरो दाउ फिसा फोरनो जोंहा गोबां लाइतबो होनाय जायो बिदिनो बांद्राय गमबा जोंहा लाइतखौ खोमोरना होबा आरो गो ओ थान्दा जायोब्ला जोंहा लाइटखौ होना होफिनबाय बे दि खालामनानैनो दाउनो औ बिदि खालामनायजों लोगोसे दाउनो गोबां ओ गुबुन गुबुन दानाखौ होनाय जायो बे दाना होनायनि जाहोनावनो जोंना दाउआ गोबां भिटामिन मोनो आरो गोबां मुलि मालाम बाहायनायनि जाहोनाव दाउआहाय थाब देरखाङो जाउनाव जोंनि दाउ फिसिनाया थाबैनो देरनानै थाबैनो फानजानायनि जाउनावनो जोंनि रां खान्थि बिथिङाव दानि बर' आइजोफोराबो गोबां जौगाबाय होननानै जोङो मोनथिना मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बिदिनोहाय ओ दाउ फिसिनानै गोबां ओ सुबुङानो जोंना ओ रांखान्थि बिथिङाव जौगाबाय एबा जौ देरहासार जानो हाबाय होननानै जोङो मिथिना मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा आ दाउ फिसिनायनि अनगायैबो जोंहा मोसौ ओ फिसिनाय दानि मुगायावथ' जोंहा गोदोनि बायदि न'नि एबा देसि मोसौखौ गोबां फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनला। एबा जोङो हालुवा मोसौखौबो जोङो बारा औ गोबां बिबांनि लानायखौ नुनो मोन मोनला मानो होननानै बुङोब्ला दानि मुगायाव ओ जों मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला। बेनि थाखायनो जोंहा हालुवा मोखौनि गोनांथि जाला। ओ जोङो दानि मुगायाव मोसौ फिसिनाय होनोब्ला जारसि मोसौ फिसिनाय खौबो बांसिन सिनायो मानो होननानै बुङोब्ला बे जार्सि होननाय मोसौआ माने सानसेयावनो ओ, थामजि एबा ब्रैजि लिटारहालागै बियो गाइखेर होयो बिदिनो ओ बे मोसौनोहाय ओ बिदिनो दाना आरो जिगाब बायदिसिनाखौ जाहोनानै जोंहा सानसेयावहाय बेसेबां खरसा जायो बिनि औ बिनि ओ, खावथाम ओ बाहागोखौनो जोङो सानसेयाव गाइखेर फाननानैहाय बारा
औ औ नंगौ नोंथां
जाउनाव जोंहा मोसौ ओ मोसौ ज गोबां मुलाम्फा जायो एबा राङारि बिथिङाव जोंहा जोबोर दाव बेनो जोंहा जारसि मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो बिदिनो जोंना दाउ फिसिनाय होनोब्लाबो जोंना ओ बिदिनो जौसे एबा बिनि बारा दाउ बिमाखौ लानानै बेहाय सानसेयावनो जोंहा गोबां गोबां दावदै दै होनानै बे बे फाननाय जायो आरो बे दाउ फाहाय बे दाउआ सानसेयाव बेसेबां आदार जागोन बेनि ओ बांसिन ओ दाम खावथाम बाहागोखौनो जोङो बांसिन बाराखौ जोङो दावदै फाननानै सानसेयाव मोनो नो जोंना बेदिनो जोंना जाउनाव औ बेनि जाउनाव बावहाय जोंहा गोबां मुलामफा जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंना लेयार दाउ बे फोरथ' जोंना ओ बोसोराव ओ दाइन दान एबा गु दानानो जोंना ओ दैयो बेनि थाखायनो जोङो दाउ फिसिनानैबो गोबां लाब जायो होननानै जोङो मिथिना मोनो नोंथां
नंगौ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों साव
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंना समाबो जाबाय उनफोराव ओम सावरायफिनसिगोन नोंथां
औ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां